औ खोनादों ना औ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना?
ओ दङ दायो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
ओ दा जुदि नोंथाङा जेबो मावाखैबा फ्रियावनो दोंब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै फैदों। बेनो जाबाय ओ ना हमनाय।
ओ ओ ओ
ओ आङो गिबि गिबियावनो बिबुंथि लाखिग्रोनोसै एसे।
ओ ओ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ लाखिखांनायनि उनाव नोंथांनिसि मोनसे सोंलु सोंनाय जागोन नोंथाङा थियारि दंना?
ओ दङ नोंथां
अ अब्ला आङो बुंनो सानदों ना हमनायखौ जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय ओ बोरैहाय मावनाय जायो जोङो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि ओ‌ बा
औ
गामि ओनसोलफोराव मा मा ना मोननाय जायो ओ कमनैनो जोङो नाखौ बिदिनो ना मागुर नास्राय ना गोरै ना बामि ना थुरि बेफोर ना बोथिया ना फिथिख्रि बेफोरखौ गासैयावबो मोननाय जाखायो। बेनि अनगायैबो जेब्ला जोङो हाजो ओनसोल खाथियाव थायोब्ला जोङो ना खान्दा फोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनोसै जायखौ जोङो उम एबा जानोबो बा फाननोबो जोङो हमो दा ना हमनाया दा दाल' नङा आं बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ना हमनायखौ नुबो नुबोगासिनो दा ना हमनाया आथिखालाव आरो गो गोदोनाव फारागथि दङ बेनोसै बाथ्राया
औ औ
दा जोङो ना हमनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बुरखांना नायोब्ला बा नायबिजिरोब्ला जोङो खोनानो मोनो ओ गोदोनि मानसिफोरनिफ्राय बा आबौमोननिफ्राय जों खोनानो मोनगोन दायो सोंना नायब्ला बिसोरो मा खालामोमोन ओ नाफोरखौ हमनो थाखाय बिसोरो ओ जं जं लानानै बिसोरो मा खालामोमोन बिदिनो सिगाङावथ' टर्सबो गैयामोन बिदिनो मोनायावथ' बिसोरो ना खौ हमनो हमनाय जाखायामोन‌। दा बिसोरो ओ बिदिनो मैहुर खालामनायबायसासो ना गोदोर गोदोरखौ बिसोरो जंदों सुनानै ओ हमोमोन आरो
औ औ
मोना मोनायावबो जेब्लानिफ्राय टर्स लाइटफोरा ओंखारदों मा खालामो मानसिफोरा फल' लानानै जोबो फल' ना गोदोरफोरखौ फल' लानानै जोबनायखौ जोङो जोंबो नुबोदों दा जोङो आथिखालनि आरो ओम गोदो गोदायनि ना हमनायनि गेजेराव बे खुनु फारागथि लाखिनो हायो जे आथिखालाव जोंनि सुबुं अनजिमा बां जों लोगोसे आरो जोंनि सोलोंथायाबो बांनायजों लोगोसे जोङो ना हमनायनि फारागथियाव ओ गोबां पइन्ट लाबोनो हायो बा बाथ्रा फोर बोखांनो हायो जेरैहाय जोङो ओ कारेन्ट सर्ट होनायफोरखौ जों नुनो मोनो दा आथिखालाव
औ औ औ नंगौ
जेसांनो जोंनि सोलोंथाइया बांदों जेसांनो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांदों जोंनि लुुबैनायाबो बांदों दा लुगैनाय लांनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा जोङो दिनहिनि बा सानसेनि थाखायल' साना रावबो मानसिया साना ओ दिनै जाबाय जोब्बाय नांला बिदि नङा गाबोननि थाखायबो बा फैगोननि थाखायबो फैगोन दिनफोरनि थाखायबो बिसोर मानसिफोरा मा खालामो नाफोरखौ हमनानै फोरानना दोनो आरो।
औ औ
सोरबा सोरबा नाफाम बनायगोन। सोरबा सोरबा ना गोरान बनायना दोनगोन बेफोरखौनो बिसोरो सावनानै बाथोनफोर बानायनानै जायो। दा जोङो ना हमनायखौ जोङो मोनसे जोंनि जिउ खुंनायनि राहाबो होननानै बुंजायो दा ना हमनायाव जोङो दायो गोबां नुनो मोनो सोरबा सोरबा फोथारफोराव खखा सानानै दोनो सोरबा सोरबा गथ'फोराबा सेंग्राफोरा मा खालामोमोन बोरसिफोर सायो। दा बिनि अनगायैबो जे नुनो मोनदों। सोरबा फासिजाल आरो सोरबा सोरबा जे सारग्राफोरखौ बाहायनानै गोबां गुन्दै होलाबायनानै दैसाफोरनिफ्राय गोबां ना फोरखौ बिसोरो सारनानै जायो। दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सान सानदों जे नोंथांमोननि गामियावहाय नाफोरखौ आइजो माहारिफोरा बा आइजो माहारियानो जा सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा बोराय बुरैफोरानो जा बोरैहाय हमनाय जायो आरो ना मा मा नाखौ मोननाय जायो?
औ अब्ला नोंथां हामबाय होबाय नोंथां। अब्ला आं दायो ना हमनायनि सोमोन्दै फोरमायनो। ओ जोंनिथिंथ' ओ हमो सा साफ्रोमबो आइजोआनो हमाब्लाबो जाय जाया ना हमनो मोजां मोनो। बा ना जानो मोजां मोनो बिसोरो बांसिन हमनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो आइजो माहारिया बांसिन हमनाय जायो। ओ ओ जेब्ला दायोथ' दैज्लां सम दैलां बोथोर ना ओ दायो गोबां हालेवनायफोराव ट्रेक्टरजों हालेवनायफ्राव गोबां नाफोरा ओंखारो जोंनि ओनसोलथिंजाय। बेयाव ओ साफ्रोमबो आइजोफोर बा हौवाफोर बिसोरो खबाय लानानै ओ नाफोरखौ थिग ड्रेक्टरनि उन उन हमनायखौ नुनो मोनो आरो आगोलनि ओ आगोलनि समाव जेरै हालेवनायजों हालेवोमोन दानियाथ' बांसिन मोसौजों हालेवनायफोरखौ गासिबो गारलांनो हमबाय नङा होमबा। दायो बांसिन आगोलनि समावबो बेबायदिनो नांगोलजों हालेवनाय समाव नांगोलनि हालेवनाय खिथु खिथु नाफोरखौ हमोमोन दायो जोंनिथिंजाय बेफोरो नांगोलजों हालेवनाया जोबस्रांजोबनायखाय ट्रेक्टर बाहायनानै बांसिन हालेवनाय दा ट्रेक्टरनि उन उननो नाफोरखौ हमो आरो दा आयजो बेबायदि हालेवनायावबो हमो आरो फारसेथिं जेब्लानाखि अखा हानानै ओ अखा हानानै सान्दुं गोसा सा दुङो अब्ला बे माइ सोमखांनाय सोमखांनायाव गोबां आइजोफ्रा खादा खबाय लानानै बे माइ सोमखांनायनि खाथि खाथियाव जेब्ला दै गुदुं जायो दैया दुब्लिनि दैया गुदुं जायो अब्ला बे दै गुदुं जाब्ला नाफोरा बबाव थागोन बबाव मागोन जानानै खाराव माराव जानायाव बिसोरो जायगा गुसु जायगा नागिरनानै जमा जमा थायो। बे समाव ओ आइजोफ्रा मा खालामो जोंनिथिंनि आइजोफ्रा जमा जमा थां फैनानै खबाइ खादा लानानै बेखौ मा खालामो खादाजों जुग्रुबनानै
बे नाम्बारखौ इउस खालामबाय थादों माथो
ओ खोनादोंना नोंथां औ आरो आरो बेबायदि अनगायैबो गोबां हाखर फुख्रिफोराव गोबां ना मोननो हायो जोंनिथिंजाय जोंनि बे ओनसोलफोरथिं बेफोरखौ ओ खादा खबाय जेखाइ थोरसि बेबायदिनो थिंफोर लानानै नै ज' ज'यै हमनाय जायो आरो बेयाव गोबां नाफोर मोननो हायो जेरै बांसिनानो ना बोथिया नास्राय ना फि फिथिख्रि बेबायदिनो गिदिर गिदिर नाफोरखौलाय जोंनिथिंजाय बारा बे दुब्लिफ्राव मोननाय जाया अब्लाबो ना बोथिया नास्राय ना फिथिख्रिफोरखौ बांसिन मोननो हायो आरो एम्फौ एनलानि गेजेरावबो एम्फौ एनलानि मा ओ बेफोरावबो एम्फौ एनलाइखौबो गोबां मोननो हायो जेरै गांजेमा सिंखावरि एम्फौ गोलावफोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो जोंनिथिंजाय ना हमनो थाखाय गोबां आगजुफोर बाहायो जेरै बान्दो थेनानै सेन सायो ख'खा सायो। आरो बिनि अनगायैबो जेखाइ खबाइ खादाफोरखौ फल'फोरखौ बाहायनाय जायो आरो दा नोंथांमोननि आं नोंथांनियाव मोनसे सोंनो सानदों
दा दुब्लियाव ना हमनायनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिं हाखर हालाफोरथिं बेबायदि ना हमनायनि ना हमनो मोननायनि सुबिदा दंना गैया नोंथां
औ नोंथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा जोबोद साजाथाव आरो मोजां खोनानो दा नोंथांनि सोंनाय बादिया आं बुंनो सानो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय ना हमनायनि बेब'स्था जोबोद नुनो मोनगोन आरो जोंनिथिं दैसा मोनथाम मोनब्रैसो दं बिथिंबो' दैसा थिंबो दैसा आरो जोंहानि न'आ गेजेराव जों बिदि बुंजागोन आरो जोंनि गामिया दा जोंनि गामि ओनसोलाव ओनसोलावहाय जोंङो दैसाखौ बै दैसा गोदोरावहाय जोङो मेथेखाफोरखौथ' नुनो मोना बालाबारि ओरैनो बोहैलांङो
औ औ
नाथाय गामि गेजेराव जे दै बोहैलांङो बे दै बोहै लांनायाव जोंङो गोबां दोल हाग्रा मेथेखाफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंनि गामियावबो बिदिनो दं दा बे मेथेखाफोराव बै दैसा डाइरेक्ट बोहैलांग्रा बालाबारि बासियाव बेयाव बेसेबां ना थायो बिनिख्रुइ बांसिन जोंङो गामि ओनसोलनि बै मेथेखा बारियाव बांसिन मोनो
औ औ
दा औ हाग्रा बारि बा मेथेखा बारिफोराव जोंङो नाखौ बांसिन मोननाय जायो आरो दा जोङो बै दैसा गोदोराव सारहैबाथ' जोङो ना फिसा बै मा मा मा मुंनि ना दङ आं बेखौ मिथिला खिन्थु गामि गेजेरावहाय बेनिख्रुइबो बांसिन नाखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय खुसिया बिथिं ना मावगुर नास्राय ना गोरै बेफोरखौ जों जोबोद मोननाय जायो आरो दा बेफोरनो जोंनि गामिनि ओनसोलनि ओरैबायदि सुबिदा आरो सुइस गेटबो दं सुइस गेटफोराव जोङो जेब्ला दैखौ थेबथानानै दोनगोन स्सुइस गेटाव जोङो गोबां मानसिफोरखौ दै दैया गोदोर जानाय लोगो लोगोनो जोङो मोना मोनायाव ना ना बुथारनाय नुनो नुनो मोनो आरो टर्स लानानै बिसोरो सेखा लागोन मोनायाव टर्स लानानै नागिरगोन बा सोरबा सोरबा फल' लानानै बा सोरबा सोरबा बोरसि लानानै मोनावनो ना सानायखौ बेखौ जों नुनो मोनो आरो गामियाव दा बेनि अनगायैबो जोंङो सानाव नायोब्ला मानसिफोरा सानावथ' दै गोजौआवथ' मालाबाबो ना हमखाया दा बिसोरो सुइस गेटफोरखौ बलायनानै दैखौ रानहोनानै बिसोरो मा खालामो आलि आलि थेबथानानै बिसोरो फिरायनानै बिसोरो मा खालामो ओ नाफोरखौ हमनानै जायो बुं फोरखौ बोरलाबानो नाफोरखौ मोननाय जायो आरो
औ-औ-औ
आ-आ आंङो
औ
बुंनो सानो जे गामि ओनसोलफोरावहाय बिदिनो मुथुखाफोराव दुबुलि फोराव नाफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो दा सोहोरफोरावथ' जोङो दै बोहैलांब्लाबो सोहोरनि बे दै लेथ्राफोराव जोङो एसां हमनो गोसो जानाय नंङा मानो होनब्ला गोबां लेथ्रा जों नुनो मोनगोन आरो गुबुंले बेयाव जोंङो ओंखारबानो बे बेराम हारिसो जानायखौ जों मोनदां जानो हागौ नाथाय गामि ओनसोलाव एसेग्राब बिदि गुबुंले थाया जोंङो मथ गाबारि हाब्रु बारिफोराव जेसां ओंखारबाबो जोंहा जेबो जानायखौ जों नुनो मोना दा जोंङो ओ मोनफा मोनफा मानसिफोरा साफा साफा मा खालामो सोरबा सेंग्रा सोरबा सि सिख्ला बिसोरो सिख्लाफोरा गोबांखौनो आंङो सिगांङाव नुनो मोनोमोन जेखाइ खबाइ लानानै ना हमनाय बा खादा जांगायफोरखौ लानानै ना हमनायखौ आं नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ आंङो गोबांखौनो खम नुदों ना हमनायखौ जेखाइफोरा दानिया आथिखालाव मोसानायफोरावल'सो बाहायनाय जायोसै आरो
औ नंगौ नंगौ
औ जेखाइ ओरैनो मुंङावल' ना हमग्रा जाहैबाय आरो दायो दा आंङो ना हमनायाव बाहायनायखौ नुुनो मोनला जेरै नोंथांङा दिहै बुंलांदोंमोन सिख्लाफोरा बा सेंग्रा उन्दैफोरा मा खालामो ट्रेक्टराव बै ओइ दुब्लिफोराव फोथारफोराव ना ना बारल'सियोना दा बे हाले एवखांनानै सान्दुंदों नुंजा खांङो बेफोरखौ जों खननायखौ जोबोद नुनो मोनो आरो। ओ दा आंङो बेखौनो बुंनो सानो जे। ना हमनायाबो मोनसे जोंनि ओ ओ